हेलौ अ खोनादोना?
खोनायाखै
खोनायाखै?
खोनायाखै खोनायाखै गोसा रायलाय
आं गोसा रायलायदो थ' खोनायाखैना दा खोनाबाय।
खोनाबाय खोनाबाय दोङो ओरैनो। उन्दुनानै
ए ओंखाम जाबाय मा ओंख्रि जाखो?
जाखांबाय माबा ओ मामोनथाय अ माबा खुरथ्रा दो आलु एवनाय। नोंसालाय?
जोंहा दालि आलु भाजा ओमफ्राय पटल एवनाय।
अ ओमफ्राय मा होनो इखो जेरावबो थांङाखै नामा?
थांथ'वाखैलै जेरावबो मायाव थांनो इमान गरम इखिजाय सान्दुंआ दाबो धुम धुम जागासिनो। बेरायहैया नामा जेरावबो?
बेेरायनो थांनांगौमोन।
गुवाहाटियाव मा मा बेरायग्रा जायगा दोंसोयोबा
गुवाहाटीआव दाथ' बिराथ गोदान गोदान ओंखारदों गुवाहाटीआवलाय दोंखायो आगोलनो ओंखायनो बे माबा दङ पार्क दङ आरो' मा होनो इखौ आटल उज्यान मायबा होननाय मोनसे दङो बे खाथियावनो माबा खिनियाव
गोदान जानाय नामाबा
नंङा नङा गोदान नङा फुराना अ ओमफ्राय बे माबा खाथियाव दङ एनसेस खाथियाव एसे एन्सेस
अ इयो माबा गथ'फोर लां ग्रायाना गथ'फोरखौबो जिसो अ
बेबो मोजांथार उम बेबो मोजां उम नंङा बा बै गेजेरथिबो दं मोनसे बै माबा गार्डोन मा होनोमोनलाय गार्डेन
अ इयो रिभार फ्रन्टयाबो ना
आरो रिबारफ्रन्द अ रिबारफ्रन्दथ' मोनसे फुराना दोङो आरो इनि इनिफ्राय दा गोदान ओंखारनाया ऐथिंजाय गुवार गोदान बनायनाया।
आंखौ बे मि मिउजियामावसो थां लुबैदोंमोन
अ अ आरो साइन्स मिडियामावथ' फुराना दंखायो आरो गोदान ओंखारबावदों ना
ओंखायनथ' साइन्स मिउजियामाव थांगोन दे मालाबा जमानो
अ अ थांगोन दे
लोगोफोरखौ जमा लानानै
आरो मा मा जायगा दंबावोथाय दंसाबो बे जायगायावनो खाथियावनो बै माबा खाथि यावबो दंमोना अ बे सानसारिनि मोननायनि सिगांआव मा जायगामोन बे
आमिनगाव
अ अ आमिन गावनि बे पार्कआ मा नाम मोनलाय?
गोदान पार्कगा आमिन गावनिया
अ अ बेयवबो थांजायो
साइन्स मिउजियामावनो थांनो लुबैदों आंखौ इयाव मा मा नुसोयोबा
बेयाव माबा माबि नुगोन आरो इदिनो मा होनगोन साइन्सनि बुस्थु बा बेनेेजफोरनि बस्थु
माबायाव अ बे प्लेनजोंसो फैगोन नायनो लुगैसो दां मोजाङै खाथिथाराव इउनिभार्सआव प्लेनेटसफोरा गिदिंबाय थानायखौ नुगोन खोमा ना?
अ अ थांमार नांगोन अ नुगोनथ' आरो बेयाव माबा थागोन ना बेयाव नायग्रा उम थांगोन दे। बिदिनो जिब जुनारनिबो माबा बुस्थुबो थागोन जिब जुनारबो
औ
माने माबायदि माबाखौ आंबो आंबो नायनो लु उम खाथियाव नुयोनो
ओंखायनोथ'
नायनो थांनांगोन मालाबा।
बबे खिनियाव दङथाय आं बारा जायगाखौ एक्जेक्टलि मिथिया माने।
ओइ माबाखि खाना फाराहि मोनसे दङ होन्दोंमोनलै बे खाना खनसे लोगोफोर थांदोंमोन जोंनि ओमफ्राय आं खानापाराखि थांदोंमोन अ ओमफ्राय ओइ माबा खाथियावबो दं खोमा दस साइन्स मिउजियाम आ ओय मा मोनोमोन इखो दिगिलि पुख
अ मोनसे साइन्स मिउजियाम आंथ' नंगौ ना नङा मिथिया इयो खिन्थु नुदों आंबो।
खाय बिदि माबा साइन्सनि माबा लिरनाय दोङ ना?
सिबस उम जानोबो हानाय ओरैनो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय। अ नुदोंमोन आंबो।
ओमफ्राय मा खबर?
दङ इदिनो मोजाङानो।
माबोरै सोलिगासिनो फरायनायफोरालाय?
फरायनायाथ' दा बरथ'मान फरायनायानो जायाखै। फरायनांगौमोन फरायनायाथ'।
मालासो फैगोनबा माबाया
एकजामा
उम
बेखौथ मिथिथ'ला नभेम्बरफ्राव लासै नामाथाय मामायाथ इदिसो बुंदों। औ जाहैगोन खोमा होनदों।
माबानिया आसाम फरेस्टनिबो फैदोंमोन ना।
औ औ बेनोथ' जासिगोननानो जुलाइआवनो।
आसाम पुलिसनिया?
उम। इनि फिजिकेल टेस्टा जासिगोन
आसाम परेस्टनि ना माबानि
फरेस्टनिखो होनदों फरेस्टनिखौ।
अ अ
माने आसाम फरेस्टनिया मायाव मिथिया माबानिखौ होनदोङो बिटि आर निखौ। बिटि आर फरेस्टनिखो आसाम फरे आसाम फरेस्ट मालाथाय इनियाबो एखे नामाथाय एखे नङा खोमा खिन्थु इनियाबो जासिगोन होनदोंमोन माला जागोनथाय। जुलायावनो नामाथाय मिथिया।
जुलाइआवबा होमबाथ नायनांगोन माला जागोनबा नायनायानो जायखै र।
उम उम
ओमफ्राय मा मा फरायगासिनो हिस्ट्रि फोरखौ नायगासिनो नामा?
एसेखौथ' नायदोंमोन एसे खिन्थु बावगारजोबबाय माहोनो रिभिनिउ खालामाखै ना इमान गोलाव गोलाव मा मोनसेखौ गोसोआव लाखिनो। माबानियानो बे आहम फोरनियानो बिराज कनभिउसन। माने बिसोरनियाव बिराद कनफिउस जायो।
अहमफोरनियानो खैथा राजा दङमोन।
नामफ्राबो एखे एखे एखे गोजा। सब गासिबो गोसाव गोसोआव लाफिनो ओमफ्राय माबे?
माबागोनदां बोरैबा सुफिनफा सुमांफा माबा
सु सुख्रांफा सुदांफा ए स सेवफा सुबिनफा मा मोनसे गोसोआव लाखिगोन सोर सोरनि आरो निक नेमा हा फास्ट फास्ट
सुखाफा सुखाफामोन अ ओं सुखाफामोन‌ दे इखौबो बावबावबाय आं साननानै
सुखाफा सुदेवफा सुंज्रेब
लास्टा मा लास्टा सोरमोन पुरनदर
अ फुरन्दर सिंह अ
अ फुरन्दर सिंहआ लास्टमोन दे बावगारजोबबाय लै माबा बोरमोन दाइनासटिनि फार्स्ट दाइनेस या बोरमोन दाइनासटि मोन ना?
ओ फार्स्टआथ' नङा। थ फार्स्ट माने जेनेबा बेनि सिगांथ' जोङो बे दानब सानब खौ हमगोन नालाय नैबि फार्स्ट‌आव होननाया खिन्थु माबानिबाथाय होननो हागोन आरो जेनेबा मा होनगोन बेखौ
लिरनायबा ना?
थानाय अ हिस्ट्रि लिरनाय थानाय जेनेबा औ औ आरो
ओइ दानबबाया होमबा दानबबायासो फार्स्ट मोन। होनबाना बिना महिरंघ दान'ब दंलायो मोनजे
अ अ बिनो आरो
थानायनि फार्स्ट मोन खोमा आं बिदि गोसोआव दं एसे माने
बावजोब
थोस आंबो बावगारजोबबाय बिसोरनियाबोथ' कन्फ्यूज एके एके इसे
फिनजोब्बायसो नायासैना जेबो
दोन्थ' औ बिसोरनि बांसिन फैयो आरो आहमफोरनिया। बिसोरनियानो जेरावबो फैयो थांनाय लास्ट आ लास्ट माबायाव एस आइ नि एक्जामाव माबाया फैदोंमोन बे आहमफोरनि कर्टआव ओ किटसेनाव माबायाव ओ ओंखाम संग मानिखौ सोर ओंखाम संग्रानिआव माने सासे मानसि माबा मावो आरो ना बेखो बुङो ओ ओ माबा ज माबासाखिग्रा टेस्ट खालामग्रालै ओंखाम संग्रा ओंखाम संखांनानै जेनेबा सब मोनखांजोबनानै बिखौ टेस्ट खालामनो होयो अ बेखो टेस्ट खालामनानै अ गोथाव जादों जायाखै बा माबा मोनसे नांदोंना नाङाखै बेखौ माने बेखौ नायनो टेस्ट खालामग्राआरो माने लाइनि खुरि बुङो नो अ लाइनि खुरि बुङो नो आंथ' मिथियामोन ओमफ्राय लास्ट लास्ट इयार अ लास नैबे फैदोंमोन आरो ओमफ्राय आं हायासै मा लाइननि सानदोंमोन नाया द
लाइ मिकुरि, मिकुरिया जानो नागिरग्रोयो नालाय ओंखायनो मिकुरि
अ' इदिनो दोनबाय नामा? थाय मिथिया आंबो सानदों नामानो मासि बेलेगथार अ साखिओ टेस्टल' खामो।
ओंखायनोथ' मेकरिजों मिलायनानै फार्स्ट टेस्ट खालामग्रा मोनबानो
ओं ओं आरो इदिनो ओं आरो बिदिनो माबा दोङ बे आहमफोरनि जि बे माबा कनस्ट्राक कुइसन माबा-माबि बानायोना
अ
बिदि बानायग्रानि बिदिबो फैबाय थायोलै बिनियाबो माबामोनथ' संग्राम ना माबायदि लिरामोनलै संग्रामसिंह बिसोरनि मैदानफोर बानायग्रा माबा-माबि ब्रिजफोर बानायोमोनजे बिसोरो ओमफ्राय आंनाबो‌दंसोयो बिदिनो
उम ओइ बे माबाया लासित बरफुकना इसोरबो आहमनियाव गोलैयोमोन खोमा ना ना गोलैयामोनबा
अ नंगौ इसो खिन्थु
ब्रह्मपुत्रदि माबा दों इनि स्टेचु दं जे
नंगौ नंगौ माने बिसोरो आं मानो खिन्थु माबा नङामोन आरो बिसोरो राजा नङामोन बिसोर माने मन्त्रि मोनलै बे मन्त्रि गाहाय माबा थायो जि फुकन गल फुकन बिदि बिदि पस्तावमोन आरो बिसोरो अ अ
बानायनायो लासित बरफुखन
अ बरफुकनमोननो मन्थि
दासो एसे एसे गोसोआवहहांदो नायफिनांसिग न' होमबासो थासिगोन नङाबाथ'
आथ' नायनांगोन रिमिम खालामाबाथ' बावगारना जायो
दे होमबा दोनथ'सै ना
दे होमबालाय उनाव रायलायनोसै